हेलौ, औ खोनादों। दा माने एसे डिसकानेक्टिं जालांदों माने नेट प्रब्लेम जादोंदां।
औ दा बे नोंथाङा जे डिसकानेक्ट जाबाय बेथ नोंथांनियाव एक्सेप्ट जानाय नङा
ओहो जानाय नङा गोदानै खालामफिननांसिगोनदा
औ बिब्दिब्ला जोङो टपिकखौ गोदानै सावराय फिननांगोन।
अ गोदानै सावरायफिननांगोन ओं जों बैसागोखौनो लादोंमोन ओमफाय नोङो जि सोंदोंमोन बेनि एन्सार खौ आङो बैसागुखौ थुलमुलै माने एक्सप्लेन खालामनि एसे ना
औ
जोंनि ओनसोलथिं माने मा औ
जोंनि फना जों जों गोदानै जाबाय नालाय जों दा माने टपिकखौ जों गोदानै बाहायफिननांगोन
अ अ जागोन उम उम दे होमबा नोङो आंखो अ दहायनियबादि बुंफिनबानो जाबाय औ
जों दा जोंनि आयदाखौ दोरोङारि बैसागो लादोंमोन नङा होमबा जों बेनि सायाव सावरायनि दा नोंथाङा बैसागुनि बागै मा फोरमायथि होनो हायो
अ अ हेल'
औ खोनादों नोंथाङा बैसागोनि बागै मा बुंनो सानो बेखौ
उ अ बैसागो होनबा बागैथ' बैसागोआथ' जोंनि मोनसे जोबोर रंजाथाव फोरबो नङा होमबा बैसागोखौ जों बयबो बुहुमनाङै जेखिनि बर' दं ओमफ्राय बैसागुखौ जोङो फालियो मानो होनबा बैसाग आ जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार फोरबो ओ थिग बेबादिनो जोङो बैसागुखौ मोसौ बैसागोबो होनोम आरो मानसि बैसागु होना फालिनाय जायो आरो जोङो बैसागनि सेथि खालाराव जों गामिनि गामिफोराव गासैबो रायजो राजा ज' जालायनानै जोङो आर'ज खालामनाय जायो आरो जोंनिख्रुइ देरसिनखौ जोंङो मान बावो आरो उन्दै खौ जोङो अननाय होयो थिग बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ सैत्र' दाननि लास्टाव जोङो। मोसौ थुखैनो अ फालिनाय जायो। आरो मोसौ
अ
थुखैनो थाखाय बेसादफोर नांगौ जायो मोसौ थु थुखैनो थाखाय। जेरै
औ नंगौ।
बेबायदि।
औ
गोदो निफ्रायनो सोलिबोखानाय। अ ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ अखानायै हैदिनखालि फुङाव सिखारनानै खारौ खान्दाइ बिलाइफोर खौबो जोङो मोसौ मो गुबुल होना लांनाय जे बुनानै ओमफ्राय जोङो बेखौ। बेनि सिगां नागिरनाय। अ फाइनेलावबो थुनाय जायो आरो मोसौ हैग्रा फोथारथिं जामफै नालाफोराव जामफैफोराव जों मोसौफोरखौ थुखैैनाय जायो आरो। जोङो थालिरनि थालिरनि दुख ना जेनेबा बेबादिदों फथाखौ फुननाय जायो आरो मोसौनो। बेबादिनो मोसौ थुखैनाय समा जोङो लाव जा फान्थाव जा बे खुगा मेथाइयाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय। ओ बेखौ। जोङो।
उम
बेखौ जोङो ओ खननाय जायो। थिग बेबायदिनो जों मोसौ खौ माने बै मोसौ बैसागो खालि माने जोङो अ उदां हगारना होनाय जायो आरो जेनेबा ओम। बेबादिनो आरो गोदो बे मो सौखौ फोथा फुननायनि ओ गोनांथिखौ आं सानो जे गोदोहाय माने मोसौखौ मोसौफोरखौ मोसा लख्राफोरा नुबानो माने बारसिनलाबायनो जानो नागिरोमोन बेनि थाखाय जेन जों हगारना हरनाय मोसौआ न'आव मोजाङै मोजां फैफिनो आरो मोसा लख्राफोरा जेन बेखौ फथा थुमनानै फाख्रा खामना हरबाथाय मोसौदों लोगो साननानै जाया बेबादिनि थाखाय जोङो माने फथाखौ दिनै सिमहालागै फ्रा गोदोनिफ्रायनो फोथायो। आरो गोबां गोदोनि नेमा दाबो बैसागुआव माने मानिजाबाय थायो आरो। आरोहाय जोङो न'फोराव सारस्रांनाय जायो आरो बे मालाखौ जोङो माइ बाख्रि जायोना उम। आरो थिग बेबादिनो
रावनो नोंथांनियाव मोनसे सान मोनसे सोंनो स सानदों माने आं बेखौ बांद्राय हम दांनो हायाखै ओ नोंथाङा जे बुंदों बे मोसौ थुखैनानै आग्लायनाय मोसौ थु खैनानै आग्लायनाय जा मैगं जेरै लाव फान्थाव बेफोरखौ नखर ननि अखुमाव सारस्रांनानै बा बारियाव सारस्रांना होनाय जायो। बेखौ मानि थाखाय सारना होनो जायो आं बेखौ हमदांनो हायाखै नोंथाङा मिथियोबा फोरमायनो होय
अ अ जागोन जेन जोंनाव बेमार आजारफोरा माने सोमजिया माने बे जे मोसौखौ जेरै उदां हगारदोंना बे मोसौ बेस बसागुआव बिदिनो जोंनाव बेमार आजारा जेन थाबनो साफादेरा सोमजिया बेनि थाखाय माने जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो माने जोंनि ओनस सोल्थिं आरो ओ बिदि फ्रायानो बाहायो आरो बाहोयो माने गोदो फोरबो बिदि दि मोनबोदों जेनबा ओमफाय आरो बेयाव खुगा मेथाइ खनो जे बारिफोराव सारस्रांबा लाव जाब फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय दा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। थिग बेबादिनो जोङो मानसि मानसि बैसागुआव जोङो उम बैसागुखौ ओ बिदिनो देलाय मालाय दखना गोमो फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा गाननानै माने जोङो हानजा हानजा मोसाथिंनाय जायो आरो।
औ नोंथाङा माबाफोर सोंनो दङ ना?
अ अ दङ नोंसोरनिथ बैसागुआव माबायदि फालियो बेखौ बुंबानो एसे फोरमायथिना होबानो जागोन।
औ औ बेबायदिनो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ जोङो बयबोनो मिथियो आरो मोनफ्रोमबो बांसिन गामिफोरावनो एखे रोखोमैनो
फालियो फालियो अ अ अ फालियो।
औ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बैसाग गोनि सिगां सानखालि मोसौ बैसागो बे बयनिबो जायगायाव एखे रोखोमैनो जायो जेरै जोंनियाव बो बेबायदिनो जायो। फुङावनो मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै फोथारि नानै सानसेनि थाखाय बिसोरखौ उदांयै हेगारना होनाय जायो औ जेब्ला बेलासिगोन अ ब्ला बिसोरखौ गोदान
अ अ बेखौ जाबाय ओमफाय नोंथांखौ मोनसे कुयसन सोंनि नोंथांमोननि थिं माबादि मोस सायो इफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमायगोन बेबायदिनो सेथि दा सेथि सानखालिबो बयनिबोथिंबो एखेयानो जाहैयो। जोंनिथिंबो बेबायदिनो गेदेरखौ उन्दैया खुलुमस्रांनाय मान बावनाय बियो आरो सेथि से थियाथ' थांबाय। नैथि बा थामथिनिफ्राय गामिनि बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा गासैबो रंजा बाजा खालामो जेरै औ मोसायो औ जोंनि दोरोङारि मोसानाय बा बैसागो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव बेबायदि माने मोनसे गाबैनो गासिबो गाननांगौ मोनसे फास्राखौनो गासिबो लानांगौ मोनसे मोनसे एखे रो रोखोमनि रंगखौनो गान नांगौ बेबायदि मान नेमखान्थि गैयामोन आ
अ गोया
बैसागो होननानै बुङोब्ला जोंनि दोरोङारि बायदियैब्ला जाय जेरै हायो माने गोजा गोथां गोमो गुफुर बेबायदि रं बिरंगि गाननाय जोमनाय गानोमोन आरो
अ अ
दानि जुगाव जोङो बयथिं जेरैथिंबो नुनो मोनोसै जे दख'नाया एखे रङि जानांगौ गोमो रंनि आरो हास्राया गोजा रेगे रेगां गाबनि रेगे रेगां गोजा गाबनि जानां ब्लाउसआ गोजा गाब बि जानांगौ बेबायदि नेमखान्थिया गासैथिंबो दा सोलिनो हमबाय।
ओ
आरो आं बेखौ गोनांथि होननानैबो सानो मानोना जोङो मोनसे रङावनो मोनसे रपावनो मोनसे मोनसे महरावनो थायोब्ला माने
जोंबो समायना समायनासिन नुयो आरो औ औ औ
बेबायदिनो जोंथिंबो बेदि जायो सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाय गासैबो मोनसे रङैनो गानो आरो बेबायदि जोंनिथिं मोनथाम बाहागोआव राननाय बायदि जाहैयो। उन्दैफोरा गावसोरनि लोगो दिकफोरजों मोनसे मोसानाय बायदि जायो। आरो लाइमोनफोरा आलदा आरो बोराय बुरैफोरा आलदा। बेबायदि जाहैयो आरो।
नोंथाङा माबाफोर सोंनो दोंबावो बा सोंजागोन समा जाथ'वाखैना।
सोंनायाथ' दङ दंनायाथ' गोबां नाथायबा औ समाबो बा रा गैला नालाय जोंहा।
जायखिजाया सोंदो उम।
उम। नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो औ बैसागोखौ बेबाय दिनो मोनसे रङैनो बा मोनसे मोनसे गाबनि जि गाननानैनो फालियोना आलदा आलदा
अ अ अ फोरमायनि फोरमायनि उम। जोंनि दिथ' बै सागु बिदि एखे रोखोमैनो गानो। ओ
औ।
नेम बादियै दख'ना गोमो फास्राया गोजा ओमफायो गस्लायाबो गो जा ओमफायो बिदिनो रं बिरं समायना नुयो बयबो एखे रोखोम ओमफायो बे जान्जियाव गोथां खाालारनि आर'नाइ बेखौथ' मिथिगौ ना नोंथाङा बे आर'नाइखौ ओ खानाय जायो। आरो लोगोसेनो खानाय थखा खानाय जायो बे खानायाव आरो कफ' बिबारफोरखौ थुना लानाय जायो। ओ बिदिनो ओ फोथा फोथा गोजाफोरबो फोननाय जायो बिदिनो ज' ज' ओ मोसालायो। आरो हौवासाफोरा गस्ला गुफुर गामसा गोथां बेबादि खौ लानायखौ जोंनि खै बांसिन नुनो मोनो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो दामजु दामग्रा बायदिसिना लानानै जोङो माने ओ खा खाथि खालायाव माने हानजा हानजा मोसानाय जायो। उम दामग्रा जग्रा होनबा बिथ' मिथिखायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर थ' बैसागुआव जोंनि दोरोङारि हिसाबै थाखायो।
औ थाखायो।
बेबायदिनो मोस सा जेनेबा मोसानाय नंला जेनेबा बे बैसागोआ बर'फोरनि थाखाय बुहुमनां ङैनो मोनसे नेरसोनथि बादि आरोना। औ औ दे ओमबा न'